लौ औ औ खोनादों नोंथां? औ नोंना एसे नेटआ प्रब्लेम जादों खोमालै। आङो दा लामायावनो दं माने गामियावनो दं। ओइ एबार खोनादों।
ओरैनोसो दंबा नोंथाङ ना?
आंथ' औ ओरैनो दं माने ओइ गामियाव बेरायनो होननानै फैदों आरो।
ओ ओंखामफोर जाखांबाय नामा जानाया?
औ जानानै माने लामायाव दसे फैबाय आरो।
ओ मा मा ओंख्रिथो जाखोनो आङो
आङो ओइ औ आदसा आंना ओंख्रिया जाहैबाय ओइ लकेल ओरैनो फिन्दि फाजा सोमोन ओमफ्राय आलु। ए नोंथाङालाय मा ओंख्रि?
जोंनाबो बायदिसिना मा होनो भिन्दि बाजा। ओमफ्राय दालि ज ल आलु बाथोन बेफोरनो जालाबायबाय एसे। दा नोंथाङा फ्रिबालाय औ नोंथाङा दा फ्रिबालाय?
आंथ' दा ओं
औ नोंथांनाव माखासेसो आं माने थफ फिख लाना फैदोंमोन आरो नोंथाङा फ्रिबा औ। औ दसे सम सावरायनो नागिरदोंमोन माने।
आदसा औ हागोन आंजों दे।
नुनो नोंथां ओ जेनेबा दानि जुगजों गोदोनि जुगजों एस्थ' ओ मिलायला टाइम फोराबो ओ गोदोनि जुगजों दानि जुगजों। जों एसे बिनि बिसय बा खोथाफोर बुंनो हागोन नामा? एसे बुजायनो हागोन नामा?
आतसा औ माने मा ओ बेखौनो बुंगोन जे गोदोनि समावहाय आरो दानि समावहाय बहुत दिफारेन्स जाबाय माने बहुत फाराक मानो होनबा दानि दानि जों दावगाफुंनाय जुगावहाय जों औ नांगौखिनि बुसथु माने फेसिलिति होन्नाय खोथाया माने बहुट फैबाय आरो माल बुस्थुजों जों ओ गोदोसोनानै थायो जेरै हमना ला दानि समाव जोङो न'आवनो उम माने इन्टारेस्ट खालायनो हायो जेरै- टिभि होननानै बा मबाइलाव नायनानै बेफोरबायदि खोथा फैयो आरो। दा नोंथाङा नोंथाङाथ' नुखादों जाहैबाय। जे जोंनियाव माने एभेलेबेल फेसिलिटि फारसेनिफ्राय जेरै न' न'नि बुस होननानै लायोबा जों टिभि लायो टिभि नायो ओरै ओ न'आवहाय फांखा सो फांखा एसि बा फ्रिस होननाय बा ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जोङो ओ खारेननि बुस्थु सलायो जेरै हमना ला उम मा होनोमोनलायो? न'आव थाग्रा बुस्थुआ आ
औ जों कारेन्ट बुस्थु बुहुनो होनना जोङो जि सुनायावबो जों वासिं मेसिन बा ओ बाहायो। आरो ओंखाम संनोबो जोङो औ।
दा जों कारेन्ट कारेन्टनिफ्राय जों बांसिन माने ओंखाम ओंख्रि संनो हायो। आरो सिगांनि समाव इफोरबायदि फेसिलिटि गैयामोन ज संला सिगां अरदाबसो नालाय। अरदाबाव जों संओ बायाव उम। बनजों जरायनानै जोङो ओंखाम ओंख्रि संनो हायो दा जोङो सिगांनि समावहाय फांखा जों दा जेरै कारेन्टजों जों सलायनाय फांखाफोर बेफोरबायदि सुबिदा गैयामोन। दानि समाव बेफोरबायदि बहुद गोबां गोबां सुबिदा फैबाय नोंथाङाथ' मिथिखासै। आंनि समनिखौ दाथ' संनो हायो जोङो दै एसे बुस्थु खालायबावो न'नि थाखाय जोङो फ्रिस बाहायो बा जोङो दै साफा खालायनो थाखाय जोङो ओ फिल्टार बाहायो बेफोरबायदि गोबां गोबां गोबां सुबिदाफोर फैबाय। दा नोंथाङा माने बेफोरखौथ' न'फोराव एसे बाहायो जानो हागौ बा एसे सलायो माने बेफोरखौ इउस खालायो होननानै एसे
औ न'नि बिसयना न'आव मा
औ माने जों मा मा बाहायो न' फ्राव बेफोरबायदि गोबां गोबां बुस्थु जों नुनो मोनबायना बेफोरबायदि।
औ जों माने गोदोनि जुगजों दानि जुगजों जों गो गो नुनो थांदोंमोन जेनेबा जों दै लों थाखायबाबो दैमा बायदिसिनाफोरावसो जोङो थाबाय थाबाय लायनांगौमोन। आरो जोङो गोदोनि जुगाव जों जामबुं होननाय बुस्थुआनो गैयामोन आरो कारेन्त होननाय बुस्थुआनो गैयामोन। बेफोरखौबो जों नुनो थाङो जों गो ओ जेनेबा गैयामोन दानि जुग जों बुहुत मिलायला बुहुत फाराग जाबाय। जेनेबा जों दानि जुगाव जोङो न'आव जोङो दै थिखोननो बा फिल्टार आव होन ओ जों दुगैनो जेनेबा होन जेनेबा जोङो मथर बुस्थु बाहायो जेनेबा नङा दनलाय नोंथां।
औ नंगौ बेफोरखौथ' जोङो न'आवनो बाहायखायो आरो जों बाहायनानैबो फैखानाय मान सोइमाने गोदोनि समाव बेफोरबायदि जों बाहायफेराखैमोन बा जोंनि आबौ आबैमोन इसोर बाहायाखैमोन दा जोंनि समाव जों बा बाहायो माने गोरलैयैनो जायो आरो बेफोर बुस्थुआ माने
औ जों माने जों गोदो गोदाय जों बुहुत खस्थ'यै माने जोंनि आबै आबौ अ होन बेफोर मानायावबोजोंखो गोदो गोदाय बुहुत खस्थ'यै जाना फैनाय आरो। आरो जों दाथ' जों नुनो मोनदों मरडान जुगावहाय जों खस्थ'आनो गैला जोङो नुनो थांदों जेनेबा जों जि सुनो जों अवासिं मेसिन बाहायो जों आखाइनि जोङो आखाइखौनो जोङो बाहायनायानो जाला जेनेबा जो औ। जों दै होनोबाबो जों मटर बुस्थु बाहायो।
औ नंगौ माने बेफोरो
बेफोरथ' आं बेखौनो बुंनो सानोदि बेफोर बुस्थुआ माने जोंनि थाखाय बहुत गोरलै खालामनानै होबाय। दा हमना ला ओ कारेन्ट फैनाय लोगो लोगो जोङो ओ सिंखल थिंखल जों नादोंब्ला बा जोङो रिं बाहायला जों सुइस केमसे सो सुइस मोनसे सोरबानो जे मटरजों जों दै हमना लाबोनो हायो बा जों बाहायनो हायो बेफोरबायदि गोबां बुस्थु नुनो
औ औ औ जों दाथ जों बुहुद नुनो मोनदों ओं बेफोर बेब'स्थाखौहाय जों आरो गोदो गोदाय जों गारि ग थाङामोन। जोङो अबावबा मोनसे थाङोबा जों थाबायना थांनांगौमोन। गोजानावनो हग दानि जुगाव जोङो ससेबानो जों गामियाव एबानो होन अबावबा थांनो होनबानो जोङो बाइक गारि साइकेल नङाबानो जोङो फैनो फैला
बेफोरखौ नुनो थांदों जों गोदो गोदायनिफ्राय आं बेफोर बुस्थुखौबो जों मोन से बुस्थु लायोबा जों बाननानै लायनांगौ।
औ दा दा बे बिथाङा दा मर्डान जुगनि माने मेसिन बा जों मा इउस खालामो बेफोरनि सोमोन्दै बुंदों आंबो मिथिदों बिथाङा आं बेखौनो होनो सानदों जे आ ओ दानि जुगाव जोङो माने बुहुत जों नांगौ नांगौ बुस्थुफोरखौ जों बायनानै लायो बाहायोबो। हमना ला बिथाङाथ एसे सिगां बुंखाबाय आरो जोङो अबेबा गोजान जायगायाव थांनोबा बिथाङाबो होनखादोंमोन जों मटर गारि साइकेल बाहायो। सिगांनि जुगाव जोङो जोङो थाबायनानै थाङोमोन। दा जोङो ससे थांनोबाबो जोंना टाइमाबो लस जाला जों नांगौ बायदि टाइमाव सहैनो हायो बा जोङो गोरलैयैनो सहैनो हायो। बेफोरबायदिनो गोबां जों फेसिलिटि मोननो हादों आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
आतसा औ औ नोंथाङाथ' दा सम बायदि जों बाहायजोबखाबायबो बे बे बे मालफोरखौ आं बेफोर मालफोरखौ माल बुस्थुफोरखौ जों बाहायनानै बोरै मोन्दों बेफोरखौसो फोरमायनो हागोन नामा?
जों मा बुस्थुखौ जों नुनो थांदों औ। जों माल बुस्थुखौ नों जोङो गोदो गोदाय जों हाबा हुखाबा जोङो मा होनोमोन जोंनाव थोरसि होननाय बुस्थु गैयामोन जों थालिर बिलाइयाव जों ओ बहायनानै जानाय नुदों लानानै जानाय नुदों गोदो ओ दि ओ ओ ओ थोसन जोङो हाब बेयाव होआमोन आरो जों बेफोरखौ जों गोदो गोदाय जानाय लोंनायाबो बुहुत खममोन जों जोङो गायनाय फुनायाबो बुहुत खममोन। आरो जों बुहुत ख ओ खस्थ'यै जाबोनाय नुदों मागिनाय जाबोनाय नुदों। गोदो गोदाय माने माहाजोनाबो खममोन।
नंगौ बेफोरखौ नुनानै माने आङो बेखौनो होननो सानो दानि माने जोङो जे दा दावगाबोबाय थानाय सम बेखौ जों माने गोरलैयैनो जाजोबनाय खामानिफोरखौ मोनजोबबाय आरोना।
औ औ औ बहुत
होनदोंमोन दा औ माने गोरलैयैनो गोरलैयैनो औ गोरलैयैनो जाबोजोबनाय माने जोंनि खामानिफोरा आरो जोङो माने बाहाय बाहाय माने जोङो गोरा खामानिखौनो मावला आरो बिथाङा एसे सिगां होनदोंमोन जे हाबा हुखानि
समनि खोथा जों गोदो गोदाय नंगौ बिथाङा मा होनदों बे सैथो खोथा जोङो थाल लाइ बिलाइ बेफोराव जों ओंखाम रानो ओंखाम जायो आरो दानि जुगाव जोङो। थोरसि लथा बाहायो आरो दानि जुगाव नोङो जोङो दै मोनसे
औ औ।
दै मोनसेबाबो जोङो गोजानाव लायला बा जोङो न'आवनो थानानै जों मोजां साफा खालायो बा साफा खालामनानै जों लोंनो मोनो। बेफोर बायदि गोबां बेबस्थाफोर मोननो हादों आरो।
गोदोनिफ्राय माने दा बे मरदार जुगाव। माने सहस जालांगासिनो दं आरो जेनेबा आंनि नुनाय मथे।
औ। नंगौ नोंथाङा जि फोरमायदों बे नोंगौ दाथ' समाबो जों दावगा जोबनाय सम आरो जोंनि उननि समावबो जोङो माने बिखिनि दावगाबाय थानायखौ नुनो मोनगोन। आरो जालांबाय थाखागोन जेरै दाथ' बहुद टेक्न'लजि होननाय खोथाया ओंखारबोगासिनो दं बा जों बाहायबोगासिनो दंबो। सिगांनि समाव जोङो। सिगांनि समाव जोङो खेला दुलाफोरबो बारा नुनो मोनामोन दानि जुगाव जोङो खेला दुलाजों टिभि बा मबाइलफोराव जों नुयो एबा सोलोंनो हायो बेफोर बायदि गोबां गोबां गोबां। माने सानस'हायि बुस्थु मालफोर जों नुनो मोनबायबा जों बाहायखाबायबो। बेबायदि माने खोथा दं आरो।
जों दानि जुग गोदोनि जुगजों आरो उननि जुगाव जों बेनिफ्राय आरो साबसिन हामसिन जों मोनलांनाय मोनबावगोन माल बुस्थु बायदिसिना। टेक्न'ल'जियानो होन खामानियानो होन। औ बुहुद माने आवगायबावगोन दानि जुगनिफ्राय आरो बुहुत आवगायनाय बुस्थु दंबावो गोदान गोदान फैलागासिनो दं गोदान गोदान ओंखारदों। बेफोरजोंबो जों माने नुनो मोनो बिराद नियमनो बायदिसिना होन खामानियावबो सहससिन।
औ औ औ दाथ'नोंथां होनखाबायानो गोरलै आरो जों उननि समावबो माने जोंनि आरो जोंनि फिरि मोनसे बा जोंनि फिरि मोननै। एसे माने गोरलै गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जाहैजोबगोन बिसोरनि खामानिफोरा। जेरै जों दा नुनो मोनखायो जोङो ओं सिगांनि समाव जोङो। बा गोजान देसफोराव बारनो हायि गोबाव सम लायोमोन जोङो बारनो बा थांनोबा दानि समाव जोङो टाइमानो नांला मानो होनबा जोङो टिकेट दान बा बे जोङो फैसा गारनानै जोङो अबावबा गोजाननि थाखाय एर'प्लेन बा फ्लाइट बेफोर बायदि ट्रेइन बेफोर बायदि गोबां जोङो बाहायो मानो होनबा जोङो दा सहस सहसजोंनो सहैगोन जोङो। दा गोरलैयै सहैगोन बेफोर बायदि गोबां फैयो आरो।
औ नोंथां होनाय बायदि दं बुहुद ओ टेक्न'लजिफ्रा मोजां आ नोंथांआ जे बुंदों बेफोरखौबो खिन्थानो थाखाय बुहुद बुहुद गोजोननाय थाबाय। आरो नोंथां बायदि होननाय बायदि औ
आरो दाथ' जों सम बायदि जों सोलिगासिनो दं बेफोरखौ नोंथांजों गोजोननाय मोन्दों बा सावरायनानै जों खोथाफोरखौ एसे मिलायनाय मोन्दों आरो
औ औ औ नोंथाङा जिबायदि फोरमायदों बेनि थाखाय बुहुत द ओ धयन्बाद थानाय थाबाय गोजोननाय थानाय थाबाय एसे नोंथां आंना एसे खामानि दं एसे थांसै खोमाना आं नोंथां
औ दे होमबा एयावनो औ दे गोजोननाय थाबाय दे